खोनादों नोंथां आंथ' दा दं ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय
औ आंबो दङ इदिनो जिरायना ओमफ्रायनो नोंथांनिथिं अखा हादोना हायाखै
अखा हादों नोंथां आं दा नोंथांखौ जेनेबा मोनसे आयदानि सावरायनि होननासो नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन आरोना
औ
सावरायजागोनना नोंथां
औ सावराय जागोन
जेनेबा जोङो। जोंनियाथ' आगोलो जोंनिया मोसौ मैसोजों आबाद मावोमोन नङा होमबा। औ बेनिफ्राय दानियाथ' जोंनिया मेसिनफोरजोंसो मावो जेनेबा नोंथाङा जेरै आगोल मोसौ मैसोजों जों माइ आबाद बा बायदिसिना आबादफोरखौ मारै मावोमोन बेखौ फोरमायना होलाय
औ दानि जुगावथ' मोखौनि एमान सोलिथ'ला दाथ' मेसिनानो जुग
औ।
दा मोखौनि बागै एसे फोरमायना होनोसै आङो जेनेबा दा
औ
दा मोखौखो होनबाथ' जोंनिया दा मोखौखो दा गौ माताबो होनो न' दाथ' बेनिफ्राय मा मा बोरैबा रां आरज्रिनो हायो बेनि थाखाय बुंगोन आरोना आं दा
औ
औ दा मोखौआ थैयोब्ला जि माने मोखौआ थैयोब्ला बिनि बि बिगुरजों जोङो धल माबा माबि बानायनानै माने फाननो हागोन आरो नो हाथायाव अ बेनिफ्राय रां आरज्रिनो हागोन जोङो।
औ
औ दा मोसौ होननो थाङोबोलाथ' दा मोसौनिया मेगन थाइनै दङ।
औ
खुगा दङ मोनसे गन्थं दङ मोनसे ओमफ्राय आथिं थोंब्रै दङ।
औ
लिन्जाय मोनसे दङ।
औ।
औ बेफोरनो आर' ओमफ्राय दा मोखौ होननो थाङोब्ला मोखौआथ' गाखेर होयो न
ओं
बे गाइखेरखौबो फाननानै जोङो मो माने गोबां रां आरज्रिनो हायो आरो न ओमफ्राय दा खोसौनि माने जे गाइखेर ओंखारो बेखौ जोङो।
औ
पनिर बानायनो हागोन बे पनिरखौ। फाननानै रां आरजिनो हागोन ओमफ्राय दय बानायनो हागोन दय गाखेर मेखि बेखौबो बनायना फाननो हागोन जोङो।
औ
उम बिदिनो जोङो गोबां आरज्रि हायोमोन ना?
औ नंगौ औ नंगौ
औ ओमफ्राय दा मोखौबाथ' बोसोराव मासे गरिब फिसा होयो न'
औ नंगौ
बे मोसौखौबो माने जोङो फेदेरना गिदिर खालामनानै फाननानै गोबां रां आरजिनो हागोन औ ओमफ्राय दा ओमफ्राय बेखिनिखौनो बुंनो सानबाय आरो ना मोखौनि बागै आं ओमफ्राय दा आं माइ आबादनि थाखायसो बुंनि आरो
औ उम नंगौ
जेनेबा दा माइ आबाद मावनोथ' जोंनो हा नांग्रांगोन न'
औ
बे हायाखौ हा माने बे हायाव जोङो माने ट्रेक्टरजों हालेवना लाग्रोगोन फार्स्टआवनो।
औ औ।
हाल एवनानै जोङो आलि खोगोन आलि बे आलि खोनायनि उनाव जोङो ओमफ्रायथ' जोंनो खोथिया नांगोन न
उम
बे दानखौ जोङो माने हाथायाव थांनानै बायना लायग्रोगोन
औ नंगौ
लायनायनि उनाव जों बे बिधानखौ दैयाव सोमना दोनगोन आरो ना बस्थायाव सोना
औ नंगौ
ओमफ्राय बे सोंनाया दस दिनसो जाबा माने दैनिफ्राय थिखांना लाबोनानै जोङो हायाव दोनगोन दोननायनि उनाव जोङो लाइ बिलाइ नङाबा थास' बिलाइ नङाबा फाथो पस्थासो दङ बेजोंबो खोबना दोननो हागोन खोबनानै खोबना दोननायनि उनाव सप्तासे बा खान्थाम मो माबा दोननानै माने गाजा ओंखारगोन
औ
बे गाजानाव ओंखारनायनि लोगो लोगो जोङो फोथारखौ हालेवना लाग्रोगोन आरो न मोजाङै आरोबाव ओमफ्राय बे फोथारखौ जोङो समान खालामग्रोना लागोन मैजों बा खालि बि बिफांजों माने थालिर बिफांखौ हायाव होनानै बोनानै खमान खालामनानानै लागोन आरो न हाखौ
औ
ओमफ्राय जिथुबा बिधानखौो जोङो न'आव दोङोमोन नना बे बिधानखौ जोङो फोथाराव लाबोनानै बेयाव सारना होगोन आरो न
नोंगौ
सारना होनायनि उनाव जोङो ओ खाननैसो थाना बेरा होगोन आरो न' बेयाव मोखौ बा बोरमाया जाहैनो जानो जानो हायैनि थाखाय
औ
औ ओमफ्राय जेब्ला बाहाय गोदोर जागोन न' बेब्ला अब्ला जोङो बेखो बेयाव माने हासार होगोन
औ
मोजां जानो थाखाय होखांनायनि उनाव बेखौ दोनथ'गोन जोङो दोननायनि उनाव जेब्ला बेाहाय आरो गोजौ जाबावगोन न अब्ला जों बेखौ फुगोन फुनाय लोगो लोगो जोङो बेयाव आरो ट्रेक्टरजों हालेवना लाबावगोन आरो ना हाखौ जेयाव जों माइखौ गायगोन औ जों ओमफ्राय बे फुनायखौ जोङो हाजिरा होना फुनानै फुनाय लोगो लोगो जोङो मुथा सिस्टेमाव खागोन खानानै
औ नंगौ
फोथाराव लांना होगोन आरो न रुवारिफोरा जाहाथे गायैनो हा हानाय रखम आरो ना
नंगौ
लांबायनायनि उनाव जोो रुवानिफोराथ' गायगोन गायखांनायनि उनाव खानस थानानै बेाबबो बेरा होनो हागोन आरो ना बोरमा मोसौा जानो हायै रखम
औ औ
औ होनाय लोगो लोगो बेखौबो दोनथ'गोन आरो न' बेरा होनाय लोगो लोगो ओमफ्राय कानिस्ताना बेयावबो हासार होगोन मुलि होगोन सोरथबा एम्फौथ' जायो न माइआव
नंगौ नंगौ
बेनि थाखाय मुलि होगोन मुलि होनाय लोगो लोगो बे एम्फौफोरा थैगोन आरो न
औं नंगौ
औ ओमफ्राय दोन्थगोन आरोना बेखौ जोङो माखासेबा ओरै दोनगोन आरो दोननायनि उनाव जेब्ला बे माइया गदोर जागोन गिदोर गोलाव जागोन न सोरबा सेभेन्टि पारसेन्ट बा ओइटि पारसेन्ट सो मोनगोन अब्ला जों बेखौ ट्रेक्टर माने खासिजों नङाबा मेसिनजों हागोन आरो न दानि जुगावथ मेसिना बांद्राय दङ
औ
बे मेचिनाव जागायावनो माने मारोनबो नानो हायो बेफोरबायसा दा जोङो जेब्ला खासिजों हागोन अब्ला जोङो बेखौ खौ ट्रेक्टरजों माने खासिजों हानायनि उनाव मुथा सिस्टेमाव खागोन खानायनि उनाव बेखौ ट्रेक्टर बा थेलायाव थिखांना लाना थांगोन लाना न'आव लाना थांनाय लोगो लोगो बेयाव जोङो मारोन नानो मारोन नागोन आरो न
औ
मारोन नानाय लोगो लोगो ओ बेयाव जिगाव ओंखारगोन ओमफ्राय माइबो ओंखारगोन।
औ
बे माइखौ जोङो माने भाख्रि बा बस्थायाव सोना दोनगोन आरो न जाहाथे उनाव फिथा नङाबा माइरं माने मा माने ओंखाम जानो जोंनाथ ओंखामानो दा
औ
दोनगोन आरो न उनाव जानो थाखाय
औ नोंगौ
औ ओमफ्राय दाथ एक्सट्रा दा मा होन जिगाब ओंखारबावदों न जिगाबजों जोङो मो मोखौनोबो होनो हागोन आरो न
औ नंगौ
मोखौनो होनाय लोगो लोगो मोसौखौ जों माने गोदोर गोलाव खालामनानै फाननो हागोन न बे मोसौखौबो औ ओमफ्राय रां आरज्रिनो हागोन उनाव बे रांजोंनो न'खर सालायनो हागोन बेफोरबायसा ओमफ्राय आरो बे जिगाबजोंबो जोङो माने माहोनो बेखौ ओ मैखुम मैखुमनि खोथि खालामनो हागोन आरो न बे जिगाबखौ जोङो मोजाङै सुनानै मुलि थुलि होनानै माने
औ नोंगौ
मोस मैस्रुम मास्रुमनि माने खेथि खालामनो हागोन आरो न अ बे खेथि खालामनाय लोगो लोगो बे मासरुमखौबो जोङ फाननो हागोन हाथायाव बेफोरबायसा बे बे रांजोंबो जों माने न'खर सालायनो हांगोन आरो न औ बेखिनिखोनो बेखिनिखोनो फोरमायनो सानबाय आरो ना आं नोंथां सिगाङाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना हालायदो
औ जोंनियाथ दा जोङो आगोलो जोंनियाालाय जों मोसौ मैसोजोंनाय एवनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना हाफोरखौ जोंनिया गोबां आबाद मावनो थाखाय जोंनिया गोबां बिघा बिघा जेनेबा मोखौ जोङो मोखौ जेनेबा मोखौ दामब्राजोंनो एवनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन ना नाथाय दा जोंनिया जुगा गोबा जोबोद जौगाबोबाय जायनि जाहोनाव जोंहा मोसौजों एवनायखौ गारनानै जोङो जेनेबा ट्रेक्टर जेरै हेन्द ट्रेक्टर बा जोंनिया ट्रेक्टर गोदिर फिसा आरो गोबां बेनि बिखौ फिसा खुरैबाय आरो फिसासिनबो ट्रेक्टर ओंखारबोबाय जेनेबा जोंनिया दानिया जोङो जेनेबा फोथाराव जोङो आलिबो दाननो थांनो ला गोनांथि गैला मानो होनबा आलि दाननायनिबो जोंनिया ट्रेक्टरजोंनो मोन से मेचिन ओंखारबोबाय जाय जों आलिखौबो दानो
औ
खोथिया जेनेबा जोंनिया माइ गायनायबो मेचन ओंखारबाय बेनि अनगायैबो गोबां माइ हानाय ओंखारबाय माइ दानाय ओंखारबाय बायदि रोखोमनि गोबां मेचिन ओंखारबाय जायनि जाहोनाव जोंनिया मोसौ मैसोनि जोङो मोसौ मैसोखौ बाहायनाया गोबां खम नुनो मोनबाय आरो जेनेबा आगोल आगोलनि आगोलनिया बेलेग जेनेबा दानिया जोङो जुगा जौगाबाय नालाय जोङो मोसौ मैसोखौ जों एवला मानो होनोबा जोंहा मोसौ मैसोजों एवनायाव गोबां खस्थ' जायो जोंहा मेसिनफोरजों एवब्ला जोंहा थाबैनो
जेनेबा जोंनि आखायाव समाबो थालाङो आरो जोंनिया खामानियाबो थाबैनो जायो।
औ
बेनि अनगायैबो जोंना गोबां गोबां रोखोमै जोङो खामानि मावनो हायो मोसौजोंबो जोङो मा बुंदो नोंथाङा जे जादों बुंबाय मोसौआ जोंखौ गोबां हेफाजाब फैयो जेरै जोङो मोसौखौ हालेवनायावल' नङा मोसौखौ जों हालेवनायनि अनगायैबो मोसौनि फार्मबो बानायनो हायो बे फार्मफोराव जोंहा मोसौआ जोंनो जेनेबा गोबां बोसोराव गोबां फिसा होगोन जेनेबा आरो गाइखेर होगोन बेनिफ्रायबो जों गाइखेरफोरखौ रां फाननानैबो गोबां मुलाम्फा लानो हायो। औ बेनि अनगायैबो जोंहा मोसौ मोसौ मैसोनो जोङो जेनेबा मोसौआ जोंनिया मोजाङै गिदेर गोलाब जानो थाखाय जों मोसौनो उम बा जेनेबा दाना नङाब्ला जोङो जेरै गांसोफोरखौ हाना फैनांगोन जोङो फोथारनिफ्राय जाहाथे बेयो जानानै थाबैनो गेदेर गोलाव मोजां जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आगोलोलायनो जोंनिया मोसौनि सोलायै मैसोजोंबो एवोमोननो जोंना मैसोजों एवनायखौबो जों नुबोनो मोनदों बिदिनो आरो ना जेनेबा जोंहा आगोलनि आगोलबो जोंनिया बेफोरो सोलिबोबाय थानायमोन आरो ना मोसौ मुस दाबो सोरबा सोर एवो बेयो गुबुन बाथ्रा मानो होनब्ला बेयो गोबां खम दानिया जोंनिया गोबां दानिया मेसिननि जुग दावगाबोनाय जोङो दा बुंनो थाङोब्ला जेरावबो मेसिननि गोनांथि जोंहा माइना माइखौ जोङो नानो होलांब्लाबो बेवहायबो जोङो मिलाव जेरै मेसिनजोंनो माइखौ नायो
आरो जोंनाया दा जोङो अनला खारै जानो माइरंखौ जोङो आगोल जोङो दिंखियाव देङोमोन नाथाय जोंनाया दा अनला खारै जानो थाखाय दिंखि दिंखि बा थबसिनि सोलाय जोंहा उन गुन्दै खालामग्रा मिक्सार मेसिनबो ओंखारबाय जायखौ जोङो जोङो खेबसे माइरंखौ होनानै बेवहाय जोङो मेचिनखौ अन खालामना हाब्लानो बेयो थाबैनो गुन्दै गुन्दै जालाङो औ बिदिनो आरो ना
औ
बिदिनो गोबां मा मावनायखौबो जों नुबोनो मोनदों जेनेबा नोंथांनिफ्रायबो आङो गोबां मिथिबाय दा मिथिफेरि बाथ्रााया जेनेबा नोंथाङाबो मोखौ बा माइ आबादफोरनि सायाव गोबां सु फोरमायलांबाय जेनेबा जोंनिया दा समाबो थौथ'बाय नोंथां जोंनिया दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ
गोजोन्थों नोंथां